हेलौ खोनाबोनबायना
औ खोनाबाय नोंथां
औ दा आं नोंथांजों मोनसे गोनां आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन
औ नोंगौ
औ बेनो जाबाय आं ओ रायज्लायनो साननायानो जाहैबाय दंफांनि सायाव रायज्लायनो सानदों माने होनबा जोङो जोंनि जिउ खुंनायावहाय मानि गोबां नि बुस्थु जिराद मुवाफोरखौ जोङो दंफांनिफ्राय बानायो नङा होमबा
औ नोंगौ
नोंगौ दंफांनिफ्राय माने जोंनि मिथिंगायावथ' गोबां रोखोमनि दंफां दङ
औ
जोंहा खाथि खाला जोंनि ओनसोलाव दङ साल फिफां सेगुन फिफां थाइजौ फिफां खान्थाल बिफां जिया फिफां आरो दंबावो गोबांनो जिया पमा गाम्बारि आरो दंबावो जोंहा थिथा साब नोंथांआ बिफोरनि मुं मुंखौ खोनाबाय जानो हागौ
नोंगौ थारैनो खोनानो मोनो जोंनि ओनसोलफोराव बेफोरबायदि बिफांखौ मोननो हायो।
औ आवजार सनालु बैफोरबायदि माने बैफोरबायदि बिफांफोरा जोंनि माने गोबां मदद होयो जोंखौहाय बेफोर बैफोरबायदि बिफांफोरा ओरैबायदि गोरा खोनसे बिनिफ्राय माबा बुस थुफोर बानायबाथाय बियो जुग जुग बोसोर जोरो। जेरैजाय साल फिफां साल फिफांखौ बाथाम साल बिफांनिफ्राय बाथाम दिहुनोब्ला बेनिफ्राय दिहुननाय मुवाफोरा ओरैबायदि गोबाव जोरो माने बुंनो नांला आरो। बेहाय एम्फौबो अरा। गुनबो जाया बायनानैबो थाङा। दैयाव दोनोब्लाबो सेवनानै थाङा ओरैबायदि गुन दं बेहा। सिगुन बिफाङाबो बेबायदिनो नुनायाव बिलाइआ गुवार गुवार। फिफांनि बिनि फिफांनि गुनाबो बेबायदिनो दैयाव थाबाबो बिनि फिफाङा मोदोमा सेवनानै थाङा। जुग जुग बोसोर हा सिङाव फबसिबनानै थाबाबो बियो माने सेवलाङा जेरै दं ओरैनो थायो। आरो सिगुन बिलाइनि गोरलै बिलाइफोरखौ जोङो माखासे गाब महरावबो बाहायनो हाबावगोनसो मानो होनबा बिनि बिलाइ खौ फिस्लियोबा जोंहा गोजा गाब ओंखारो माब्लाबा नोंथाङा दां फेरबाय जानो हागौ। जेब्ला नोंथाङा बिनि बिजौखौ सि फ्लेनानै नायगोन अब्ला मोनदांगोन जे बिनि बिलाइजोंबो मोनसे गाब ओंखारो। बेबायदिनो आरोना नोंथां औ। बेबायदिनो दंफांनिफ्राय जोङो गोबां मुवा बानायो टेबोलस सेयार उन्दुग्रा बिसिना जायखौ फालें बुङो। आरो गोबां जोंनो नांगौ जानाय जि दोनग्रा मुवा आनला। आरो जि सोनानै जाबनानै दोननो आलमिरा होनो जायखौ बेफोरबायदि बानायो आरो बेनिफ्राय दंबावो खामफ्लाय। गाहाय माव जिरायनो थाखाय जों खामफ्लाय बानायना लायो। आरो बेजों लोगोसे ओंखाम जानो बे ओ टेबोल डाइनिं टेबोल आरो दंबावो गोबांनो माने जेखौ जोंनो गोनां जायो बेफोरखौनो जोङो बेनिफ्राय बानायो। आरो न' लुनायाव जोंहा बाथाम नांगौ जायो। जेब्ला थिं दोनानै न' लुयो अब्ला बाथाम बानायो। आरो बेजों लोगोसे न' गंसेयावनो जोङो दरजा खोर खि बेफोरखौबो जोङो गासिखौबो माने दंफांजोंनो बानायजोबो। आरो दंबावो गोबांनो मा होनो आ ओनसोल लायै ओनसोलावथ' माने न'नि गाहाय दाथायखौनो दंफांनि बै बाथाम बा थखथा बो हाखाववो जायखौ गुवार गुवार हाखावो बेखौ बुङो थक था थकथा बानायना लानानैबो बेखौनो माने जों इन्जुराव दोथाबनानै लायो। अब्ला बेयो माने दंफांनि द आरो बे न'आ माने बेबायदि न'आ बिराद मोजां जों गुसु समावहाय गुदुं होयो आरो गरम समावहाय
अ
गुसु खालामो माने बोथोरखौहाय बिराद हम बोथोरनि दुमनायखौ बिराद हमथानो हायो आरो बेफोरबायदि लुनो हायोबाथ' जों गोबां मोजां जायो जोंनि थानायनि थाखाय बेबायदि जों बाहायनो दा आंनि मिथिनायावहाय आरो जों दंफांफोरखौहाय ना गोबां बिबांनि गायनानै लायोबा लामा लामाफोरावहाय मोनसे समायना नुथायबो खालामनानै लानो हायो जेरै जाय बे आवजार आवजार बिफाङा मोजां बिबार बारो नंगौ ना नङा आरो सनालु सनालुआबो गोमो गाब जिनज्रि सना जिनज्रि बायदि गोमो गोमो गाबनि बिबार बारो बेखौबो बिराद मोजां नुयो आरो राधा कृष्ण राधा सुरा कृष्ण सुरा बैफोरबायदि बिफांफोरा गोबां समायना समायना बिबार बारो बेफोरबायदि बिफांफोरखौ जोङो लामा लामा बा अबेबा जायगायावहाय जायगा नायनानै गायनानै दोनोब्ला मिथिंगायारि नुथायखौ गोबां समाव समायना खालामनो हायो हायो आरो जोंनि जायगाखौहाय बेजोंबो समायना बानायनानै लानो हायो दा नोंथांनि नोजोरावहाय माबायदि मोनो नोंथाङा दंफांनि बाहायनाय आरो दंफांजों जोंनि फाया माबायदि जायो नोंथाङा एसे फोरमायहरदो आंनो जाहाथे आंबो नोंथांनिफ्राय एसे सोलों हायो बा मिथिनानै लानो हायो
नंगौ गाहायै आङो जोंनि सानफ्रोमबो जिउआव बाहायजानाय दंफांनि बाहायजानाय बा सोरजिनानै लानाय बेफोरबायदि आइजेंफोरनि मुवा बेसादफोरनि मुंखौनो मख'गोन नोंथां दा जों गिबियाव जोङो दंफां खौ नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो बिदिनो बिनि अनगायैबो जों जेरै सौखि सौखि बानायो आथिखालाव सौ बे दंफांजोंनो बानायो आरो दा बे सौरखियावल' थाबथानानै थायाखै बे दंफांखौनो जों गोबां दिडिजाइन महर ओ साजायदेरनानै आगर दाननानै फालें बेफोरबायदियाव लानानै फैबाय दा बेफोरनि बेसेनाबो गोबां आथिखालाव बेफोरबायदिजोंबो जोङो ओ जिउआव बेफोरखौ बानायनानै थांनानै थानायनि राहाखौ लानो हायो नोंथां बेनिफ्राय जों मोनबावो आलासिफोरखौ फैयोब्ला सिगां समावथ' जों प्लास्टिकनि बाहायनाया खममोन जोंनि ओनसोलाव बेनिखायनो ओ गोलाव बनानै होयो जेराव बेरेंसि दा बे बेरेंसियाबो मोनसे बर' समाजाव बयजोंबो बाहायजानाय मोनसे ओ बेसादमोन बेबो दंफां बिफांजोंनो बानायो आथिं थोंब्रै आरो साखाथियाव थायो बे बाथाम बाथाम फिसा फिसा बाथाम थ बाथाम फिसा फिसा आरो फारला आरो बेखौ गोलावै दोननानै होनाय दा बेयावबो जोंहा मोनसे गोबाव जोरो आरो बाहायनो मोजां आरो सोरबा बेखौ जिरायो आरो सानजौफु समाव गोलांनाय समावबो बेयावनो गोदोनि मानसिफोरखौ गोलांनानै थानायखौ नुनो मोनोमोन आरो नोंथां आरो जोंहा मोननो हाबावो ओंखाम जाग्रा देक्स टेबुल सिगां समाव जोंङो ओ माखासे ओरैनो जाब्बा जुब्बा खालामनानै लायोमोन देक्स टेबोलफोरखौ नाथाय आथिखालाव बेखौनो जों गाब फुननानै बा रं फोननायजों लोगोसे आगर दानानै आथिंफोरखौ नांगौबायायदि समायना महर होनानै मोजां मोजां डाइनिं टेबोल खालामनानै लानायखौ मोननो हायो। आथिखालाव दंफांजोंनो बानायो बेखौबो आरो सियार बेबो सिगां समनिफ्रायनो जोंङो मिथिंगायाव जेरै दंफां मोजांखौ बासिनानै गोदो गोदाय राजा रानिफोरनि समनिफ्रायावबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै आराम सियार बेफोरो आरो ओरैनो न'आव बाहायनो थाखाय बिजाब फरायनायाव जिरायनो थाखाय सियार टेबोल बिजाब दोननो थाखाय टेबोल बेबायदि दंफांनि सोरजिनायखौ जों मोननो हायो नोंथां बेनिफ्राय जोंङो मोननो हाबावो जेरै बर' समाजाव बाहायजानाय खामफ्लाय गाम्बारि खामफ्लाय दा गाम्बारि खामफ्लाया मोनसे बर' समाजाव बै माने धोरोमारि आरो समाजारि बाहायजाबोनाय जेराव जोंङो धोरोमारि मानो होनोबा खेराइ फुजायाव जोंङो दौदिनि ओलोंगि खांनायाव गाम्बारि खामफ्लायाव जिरायहोनानै दुरदिनखौ लोंगिखांहोनाय जायो। आरो फोरबोआव बाहायनाय हिसाबै जोंङो जेरै हाबा समाव गाम्बारि खाम सिख्लायाव हिनजाव गोदान फैयोब्ला हौवा गोदान फैयोब्ला बेखौ आथिं खाम्लाय सायाव गाखो होनोनानै आथिं सुहोनानै बेयावनो देलायस्रो देलायहोनाय आयना नायहोनाय बेफोरबायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो जायो नोंथां बे गाम्बारि खामफ्लायाबो जोंनि बर' समाजाव जोबोद माने बिफाव गोनां होननानै जों बुंनो हायो खोनादों ना नोंथांङा
औ खोनागासिनो आं नोंथां मोजांङैनो
औ दा आरो जों मोननो हाबाव बावयो जोंहा हाथा बे मोनसे हाबायाव बाहायनो जौबो बेखौबो जोंङो गाम्बारिनिफ्रायनो दाननानै लानाय जायो जेराव हाथा खुरनाय होनो बे हाबा समाव बाहायो दा बे हाबाया जाहैबाय जोंहा माने मोनायाव जायो। हाथा खुरनाय हाबा होनो आरो एखस गुसुनो दा बे बेयावबो जोङो दंफांनिनो बानायनानै लानाय गाम्बारिनो बानायनानै लानाय मोनसे ओ गोथौ थखं खं गोथौ हाखर बायदि दंफांखौ दानख'नानै बानायनानै लायो दा बेयावनो जोङो ओ बे गैयाब्लानो जाया आरो बे हाबाया बेनिखायनो जों जोंनो बेबो गोनांथार हाथानाया आरो बिनिफ्राय जोङो दामनाय देनायावबो दंफांखौनो सोरजिनानै लादों जेरै खामनि ओ खामनि खामखौ बानायदों बिथांमोनहा हा